हेल'
हेल'
औ खोनानो हादोंना?
औ खोनादों।
जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों सावरायनो
औ होगोन।
जोंहा खाथि खाला जोंनि बर' गामिफोराव गोबां फरायसालिफोर दङ। जेराव गोबां गामिफोरनि गथ'फोर। फरायसुला फरायसुलि। फोरा बे फरायसालियाव फरायनो थाङो। बिनि जिबननाव राहा लामाफोरखौ लानो थाखाय गियान सोलों थाङो दा बे फरायसालिफोराव थांनानै मा मा बाथ्रा बा आयदानि सायाव सोलोंनो हायो। जेरै ओ रावखौ लानानै हिन्दी इंराजि बिगियान बाय जिबायदि आयदानि सायाव बेयाव सोलोंनो हायो। फरायसालियाव थांनानै दा नोंथाङा बे फरायसालिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
नंगौ। ओ दिनै सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि जिबनाव जौगानायाबो गोब्राब बेनिखायनो दिनै जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जायफ्रा सोलोंबाय आर
ओ जौगा
औ।
गासिनो दङ आरो फरायबाय बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानैबो बेबायदि खामानि मावहोनो हानाय बे गियानखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों लानो हादों बेनिखायनो जों नुनो मोनो जे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। दा बियो जोंनि थाखाय
औ दिनै सोलोंथाइआ जोंनि जिबनाव थाथारनो नांगौ साफ्रोमबोनि जिबनाव बे सोलोंथाइया थाथारनो नांगौ। सोलोंथाइआ थायोब्लासो जोङो बाहेरफोराव थांनानै गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंबो जों मिलायना थानो हानाय जायो। रावनि गे गेजेरजों राव सोलोंनो हायो जेब्ला जोङो फरायसालियाव थाङो रावल' नङा आरो गुबुन गुबुन आयदानि याव जोङो सोलोंनो हायो। जोंनि खाथि खाला गामिनि खाथि खाला फरायसालिफोरा सेनिफ्राय। जि क्लास बेफोरसिम थायो। सेनिफ्राय जि बिनि उनाव आरो बाहेराव थांनो गोनां जायो गोबां बाहेरफोराव मोजां मोजां फरायसालिफोर दङ फरायनो गोसोब्ला बे बेफोर -फोरावबो थांनानै फैरिनो हायो बाहेरायाव थांनानै। गोबां मोजां मोजां -मोजां अ आयदानि सायाव सोलोंनो हायो बाहेरायाव थांबा बांसिनै रोंसिननाय बेफोरबायदि जायो। जेब्ला बाहेराव थाङो। दा सोलोंथाइया मानो थाखाय गोनांथि होनोब्ला जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ फरायसालियाव थाङोब्ला जोङो मिथि थिनो हायो। फरायसालियाव थाङाब्ला बेयो मिथिनो हानाय बे जाया बेनिखायनो फरायसालियाव थांनो नांगौ आरो फरायसालिया जोबोर इम्परटेन्ट फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजोंसो जोंनि जिबनाव थांना थानाय राहा लामा। बेफोरखौ जोङो खालामनानै लानो हायो बनायनानै लानो हायो फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजोंसो। दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
नंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बियो सैथो बाथ्रा। मानो होनब्ला जों सोलोंथाइया गि
थाया गैयाब्ला दिनै जों बे संसाराव थांना -थानो हानायाबो गोब्राब। औ बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा दिनै गोबां सुबुंफोरा दिनै सोलोंथाइयाव बांसिनफ्राय -बांसिन गोसो होदों बेनिखायनो जोंनि बर'फ्राबो जौ
नाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो जै थाखोफोराव फरायोब्ला जोंनि इयुनाव जोंनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन बेफोरखौ जोङो फरायबाय थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय जोंनियाव
याव बर' राव औ आरो जि सानखान्थि औ बिगियान औ आरो इंलिस बेफोरबायदि जोङो बिजाबखौ फरायनानै गियान मोननो हायो जेराव जोङो अ गुबुन जो
फैसानि ओ लेन देनलानोब्लाबो जि नांगौ जानाय सानखांथि गियान बेखौ जोङो फरायसा- फरायसा फरायनायनिफ्राय मोननो हायो आरो फरायसालिफोराव मोननो हायो आरो बेजोंनो दिनै जोंनि बर'फोरा फोराय नानै जि सानखान्थि फरायनाय आरो बिगियान फरायनाय बिगियानखौ लानानैनो दिनै गोबां सुबुंफोरा दिनै जोंनि बर'फोरा बिजनेसमेन जानो हादों आरो बेजों लोगोसे सोरबा अ साइन्सआव फरायनो हाहैदों आरो गियानि जादों बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजों बेनिखायनो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो बे सोलोंथाइखौ लानायखायनो दिनै जोंनि बर'फ्रा गुबुन -गुबुन जायगाफोराव थांनानै बेबायदि गेदेर- गेदेर खामानि बिजनेस खामानि मावनो हानाय जों बेखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो बे सोलोंथाइया जोंनि बर'फोरनि थांना थानाय राहायाव बियो सहाय खालामदों आरो बेनो जोंखौ
बेनो जोंखौ जौगानायाव लांदों -लांदों। दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावगोन नामा? औ नोंथाङा जिफोर बुंलांबाय बेफोरो सैथो बाथ्रा फरायसालियासो जोंनो लामा दिन्थियो गेदेद जानो। आरो जिबनाव थांखि लानानै जौगालांनायाव बे फरायसालिनि गेजेरजोंसो जों हायो। दा आरोबाव आं बुंबावनोसै। सानदों फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजोंसो फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनो हाग्रा जायो। मिथिग्रा जायो गोबां बाथ्राफोरखौ मि फिनाय जायो। थाखोमानाय बाथ्राफो फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजों मोनथिनो हायो। ओ। गुबुननि सोमोन्दै बेयाव थांनानै मोनथिनो हायो। गुबुननिबो सोमोन्दै गेदेद गेदेद गोलाव मानसिफोरनि सोमोन्दै मिथियो बिथांमोना माबायदिहै जौगालांखो। बिथांमोना माबायदि हैद देरलांखो। आरो बिथांमोनखो नायनानै माबायदिहै मिथिनो हायो। फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजों। दा। जोङो मिथियो जि फरायसालियाल'सो ए मोनसे प्लेटफर्म जेराव मिथिनो हानाय जायो गोबां थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ मिथिनो हानाय जायो। बे मोनसे मोजां ओ खाबु फरायसालियाव। फरायनाया फरायसुला फरायस सुलिफोरनि थाखाय बे फरायसालियाव थांनानै फोनाया मोजां खाबु। दा। नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय फरायस फरायस सालिनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय। गोबां बिजिनेस मावनो हाग्रा जायो ओ बिगियान बा बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बेयाव मोननाय जायो गोबां गोजान जायगाफोराव थांनानै। गोबां खामानिफोरखौ मावनो हानाय जायो। नोंथाङा गोबां बेफोरबायदि बाथ्रा बाथफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो सैथो बाथ्रा बेफोरो नंगौ बाथ्रा। जुदि फरायसालियाव दोनै थाङाब्ला बियो साक्सेस जाया फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजों बेफोरो साकसेस जादों नखर सालायनो हानाय जादों ओ गावनि नखर फोरखो मोजाङै गुमदिननो गियानफोरखौ मोननाय जादों बे फरायसालियाव थांनानै
नोंगौ
फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय बोसोनफोरखौ लानायनि गेजेरजों दोनै गोबां मानसिफोरा मोजाङै नखर खुंलांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों बे जादों फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजोंसो बेफोरो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा नोंथाङा माबाफोर बावगोन नामा?
नंगौ जि नोंथाङा बुंलांदों बे सैथो बाथ्रा दिनै जों फरायनाय जानांगोन आरो जोंनि बर'फोरा फोरायनाय जानायखायनो दिनै गोबां गेदेर गेदेर मानसि जानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो न'खर सालायनायाव फरायनाय गैयाब्ला दिनै जोङो थांना थानायावबो गोब्राब बेखौ नुनो मोन दों आरो जोङो दिनै थांना थानोब्ला जोंनो सोलोंथाइया बेखौ नांगौ आरो बियो गोनांथि। दिनि जों जोंनि जिबनाव जोङो माबा मोनसे ओ जौगानाय सुबुं जानोब्ला दिनै जोंनि बर'फ्राबो दिनै फरायनायाव जौगालांनांगोन आरो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो खामानि मावनानै जादों जेरैहाय गुबुन जायग
जेरैहाय गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन
नानै जि सोरबा मेनेजारनि खामानि गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनानै गावनि न'खरखौ सालायदों बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि थाखाय दिनै जोंनिफोरा बर'फोरा सोलोंथाइ लानायखायनो दिनै बेबायदि खामानिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो हादों आरो बेबायदिनो गुबुन गोजान जायगाफोरावबो थांनानै बेबायदि खामानि मावनो हादों बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि थाखायनो गासैयावबो जेरावबो जि खामानि मावनोब्लाबो इन्टारभिउ होनोब्लाबो गासै बो बेयाव होनानै पास खालामनानै उथ्रिनानै गुबुन जायगाफ्राव थांनानै साख्रि खामानि मावहैनो हा बेबायदि जानो हादों जोंनि बर'फ्रा बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि थाखाय बेनिखायनो बे सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो बे सोलोंथाइखौ जोङो जोंनि जिबनाव जोङो मोजाङै लानांगोन आरो मोजाङै फरायनानै
फरायनानै जोङो जौगालांगोन औ जौगालांनांगोन औ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा जोङो जिफोरखौ सावरायबाय बेफोर गासिबो सैथो बाथ्रा थांना थानायाव सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि। आरो बे सोलोंनायनि गेजेरजोंनो दोनै जौगानायखौ नुनो मोनदों। आरो जौगालांबाय थादों। गोबाङा बे सोलोंथाइ खौ लागासिनो दङ। आरो जौगालांबाय थागोन साफ फ्रोमबो। अब्ला जोङो बे सोलों थायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेसेङावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे ओं गोजोन्थों।